नोंथां खुलुमबाय नोंथां हेलौ।
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय औ औ
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ नै जों दिनै मानसिनि जिउ जिउआव मा मा गोनांथि जायो बेफोरनि बारै जों दिनै सावरायलायनो सानदों हेलौ नोंथां औ खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां औ औ खोनादों
मानसिनि जि जिउआव गोबां जिनिसनि गोनांथि दं बेफोर जिनिसफोरा औ औ जेराव उन्दैनिफ्रायनो माने गोरलैनिफ्रायनो माने थैजासिम जोंनि जिउआव माने गोनांथिथार आरो जेरै जोंनो जानाय जानाय जिनिस हेलौ औ जानाय जिनिस हमना ला ओंखाम ओंखाम औ ओंखाम दै न'खौबो जोंनो नांथारगौ ओमफ्राय गाननाय जोम नाय ओमफ्राय फरायनाय ओमफ्राय जोंनो देहा बेफोरखौ माने ओ देहाफोरखौ माने मोजां थानो थाखाय आरो ओमफ्राय आरो जोंनो न खरनि बिमा बिफा आइ आफा आदा बाजै आबै आबौ बेफोरखौबो गासैखौबो जोंनो माने नांथारगौ आरो ओमफाय लोगो खौबो जोंनो नांगौ ओमफाय खामानिबो ओमफाय जोंनो ओ प्रकृति माने नेचारखौबो नांगौ जोंनो ओमफाय आरो जोंनो ओमफाय लाभ ओमफाय माबा सनमानखौबो नांगौ आरो
औ औ
औ जोङो नै जोङोथ' जिउआव माने ओम जानाय जिनिसफोर मोनजायाबा जोङो जिउआव थांना थानो हाया जेराव जोङो जोङो मोजां खान जानाय जिनिस मोनजायाबा जोंनि दे
औ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा हेलौ हेलौ
खुंनो था बा बिफां लाइफां बेफोरनोबो बेफोरनि थाखायबो माने जोंनो दैखौ नांथारगौ जायो आरो ओमफाय आरो न'खौथ' जों जेराव
औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
जोङो ओ जेरै गोजां बोथोराव जों खोनादों नोंथां
औ औ औ दे
औ गाननाय जोमनायजों जोङो माने देहा गाननाय जोमनायखौ नांथारगौ जायो जेराव जोङो ओ माने गोजां बोथोराव जोंनो गुदुं सुइटार बेफोरबायदि जि जिनिसबो गानना गाननो नांगौ जायो ओमफाय गरम बोथोराव जोंनो आलदा द्रेस बिदि नांगौ जायो आरो गाननाय जोमनाय खौबो जोंनि माने बडिखौ माने माबानो थाखाय मा होनो बिदिनो गरम बा सान्दुं बेफोरबायदिनिफ्राय बा गुसुनिफ्राय माने होब होबथानो थाखाय जोंनो गाननाय जोमनाया गोनांथिथार आरो जेराव फरायनायजों फरायनायखौथ' जोंनो मोनसे गियान फरायनायजों जों मोनसे गियान मोनो मोजां मोजां मानसि जानो हायो माने मोजां के केरेक्टारनि मानसि जानो हायो फरायनायखौथ' जों उन्दैनिफ्राय माने देर जासिम देरजा सिम जोंङो माने फराय फरायनांगौ जायो आरो फरायनायखौथ' जों उन्दैनिफ्रायनो माने उन्दैयावथ' जोंना बिमा बिफायाथ' बिदिनो फोरोंग्रो बिमा बिफाया फोरोंखांनायनि उनाव माने जनमनि उनाव एसे देरनानै जोंखौ फरायसालियाव हगार हरो होमबा जोंखौ फोरोंगिरिया माने मोजां फोरोंनायजों लोगोसे जोंनि माने जिउआव माने जों मोजां आगान सुरलांनो हायो आरो
ओम ओम
आरो ओ माबा न'खरनि मानसिजों जोंङो माने अ न'खरनि मानसिया जोंखौ माने न'खरनि मानसिखौथ' जोंनो माने जिउआव गोनांथिथार जेराव जोंङो माबा ओ बिसोरनिफ्राय जोंङो मोजां गियान लानो हायो बा जोङो मोजां मा होनो रैखाथि मोननो हायो। सुखु दुखु जों गासैखौबो माने न'खरनि मानसिजों माने मोजां सावरायलायनो हायो आरो आरो लोगोसे लोगोफोरजोंबो जोंङो गासैखौबो बेफोरखौनो माने सावरायलायनो हायो आरो
औ औ
औ नोंथांङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा माबा बे
औ हागोन नोंथां बावैसो नोंथांङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जोंनो जोंनि जिउआव जि गोनांथिफोर
बेफोरनि सोमोनदै नोंथांङा बुंबाय बेफोर गाससिबो सैथोआनो ओ बेफोर ओम गैयाब्ला जोंनि ओम ओ जोंनि जिउआ थांना थानाया माने गोरलै नंङा आरो ओ स बेखायनो आंङो फंनैसो माने गोबां माने मानसिनि जिउआवथ' संसाराव माने बुहुमाव नुनाय खिनियानो गासै गोनां थेवब्लाबो ओ आंङो मोननै सो मुवा बेसाद बा मोननैसो जिउजों माने मानसिनो गोनांथार जानाय मुवा बेसाद बा सोमोन्दोफोरखौहाय आंङो बुंनो सानदों ओ
औ औ
मानसिनो गोनांथि होनोब्ला एक नम्बरावहाय जानाय लोंनाय आदार आरो दै बेखौ नांथारगौ मानसिनो थांना थानो थाखाय ओ जानाय आदार गैयाब्ला जोंङो थांनानै थानो हानाय नङा आरो दै मोनलोङाब्ला जोंङो थांनानै थानो हानाय नंङा ओ थिग बेबायदिनो ओ दै जानाय आदारजों लोगोसे बिफां लाइफां बिफां लाइफां गैयाब्ला जों बबेनिफ्राय ओ अक्सिजेन गेस खौ मोनगोन नङा होनब्ला नोंथां औ ओ जोङो मानसि जानानैहाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगारबाय ओ आरो जोंनो ओ बिफाङा जोंनो कार्बन डाय अक्साइदखौ हरबाय। बिनिफ्रायसो जोङो माने थांना थानो हायो आरो उम अक्सिजेन गैयाब्ला जोङो मानसिया ओ जानाय आदार मोनजाब्लाबो थांनानै थानो हाया आरो नोंथां।
औ औ औ
बिनि उनावहाय जोंनो न'खौथ' नांगोन जेरै नोंथाङा बुंलांबाय न' गैयाब्ला बा जोंनो थाग्रा जायगा गैयाब्ला जों बेयाव थानो जों ओ ओ जोंनि सान्दुं अखा बा जोंनि गोनांथिफोरखौ जोङो ओ माने बबेजों जोङो खामायनानै बहा थानानै खामायनानै बुंगोन ओ बिनि थाखाय जोंनो थाग्रा जायगानि गोनांथार। आरो बिनि उनावहाय बिमा बिफा बिमा बिफा होनब्ला जोङो नखर मोनसेखौ मिथियो। ओ न'खर मोनसे होनोब्ला जोङो न'खराव गोबां बिदिनो ओ रिलेटिबसफोर थायो। ओ बेफोरखौबो जोंनो गोनांथि आरो जोंनो ओ बेबायदिनो गोबां माने सोलिनो थाखाय गारि मथर बा साइ केल बेफोरखौबो जोंनो गोनांथि आरो आथिखालनि मुगायाव माने साइकेल गारि नङाब्लानो जोङो खामानिफोरखौ होसोनो हाला। आरो जोंनो आथिखालनि मुगायावहाय मबाइल जोबोर गोनां मानसिनो थाखाय मान गोदोनि जुगावहाय मबाइल बा इन्टारनेट बेफोरबायदि गैयामोन। बेबायदिनो समफोराबो गोबां आद्रि जानानै थाङोमोन बा सोरखौबा खबर लानो सोरखौबा ओ बिदिनो बायदिसिना खबर होनो बा माबा मोनसे बिदिनो गोनां जायोब्ला ओ बेफोरखौहाय ओ जोङो थाबनो मिथियामोन। बा जोङो ओ नुवामोन। दानि आथिखालनि मुगायावहाय जोङो इन्टारनेट बा मबाइल बेखौ जोबोर गोनांथार मानसिनि थाखाय ओ आरो था थाखा फैसा रांखावरि रांखावरिया जोंनि मानसिनि जिउआव जोबोर गोनां। रांखावरि नङाब्ला बा थाखा फैसा नङाब्ला जोङो जिउआव थांना थानाया गोरलै नङा आथिखालनि मुगायावहाय ओ थाखा फैसा थायोब्लासो जोङो माने जोंनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौहाय जोङो बायनानै मोनगोन। बा जोङो माबा मोनसे ओ मुवा बेसादफोर बायनो बा नांगौ जायोब्ला बा गाननाय जोमनाय बेफोरखौ नांगौ जायोब्ला जोङो थाखा फैसाजोंसो मोनगोन थाखा फैसा गैयाब्ला नाय आरो बेबायदिनो जोंनि मानसिनि ओ जिउआवहाय थांना थानो थाखाय बा गियाननि थाखाय सोलोंथाइया जोबोर गोनां। ओ सोलोंथाइखौ जोङो लाथारनांगोन सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो ओ संसाराव माबोरै हान्थि नांगौ बा जोङो गावनि जिउखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बेफोरखौ जोङो ओ दानि आथिखालनि मुगायावहाय जोङो रोंनाय नङा मिथिनाय नङा गोदोनि जुगावहाय बिदिनो फरायाब्लाबो आबै आबौमोना बिदिनो जालांबाय नाथाय दानि खालि जुगावहाय जोङो सोलोंथखौ हाथारनांगोन सोलोंथाइया माने जोंनि जिउनि सोलोंनायनि गिबि आगान जों माने सोलोंथारनांगौ बे सोलोंथाइखौ आरो औ आथिखालाव गोबां बिदिनो फरायै बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर बा बेफोरबायदि दङ बिसोरनि लाइफखौ थ' जों नुखादों नङा होमबा नोंथां माबोरै जालांदों बिसोरनि लाइफफोरा बिसोरनि न'खरफोरा गथ' गथाय दैदेननायाव बा माबा मोनसे गावनि जिउनि थांखि होसोनो नागिरनायाव माबोरै जालांदों सो लोंथाइ गैयाब्ला जोङो दायो थाखा फैसो खामायनो हाया आरो खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांजों बे मानसिनि जिउनि नांगौ मुवाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनानै ओ औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय जोंनि होखाजानाय सम बायदि दायो समा बारनानै थांबाय खोनादों ना नोंथाङा